हेलौ औ नोंथां
औ औ औ
अ नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन
औ औ जानो जागोन दे
बेनो जाबाय सोलोंथाइ मानसिनि जिउआव सोलोंथायाइया बेसेबां गोनां नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ नंगौ नोंथां दा बिदिब्ला जोंनि सावरायनाया सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै सावराय फोरनाय जागोन नङा होमबा
औ नोंथां औ
उम दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला ओ ओ जोङो बेखौनो बुंनांगोन सोलोंथाइ जाय सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जिउआनो खाना सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि दोनफ्रोमबो लामायानो खोमसि होननानै जोंङो बु
आथिखालनि दिनाव जाय बिथांमोना सोलोंथाइ गैया एबा जाय बिथांमोनहा सोलोंथाइ थायाइखौ लायाखै ओ बिथांमोना दिनै गाव गावनो भुगिनायखौ जों नुनो मोनो दिनै सोलोंथाइ गैयाबा बेफार फालांगि खालामनो हाया सोलोंथाइ गैयाबा मोनसे जायगायाव दावबायहैनो हाया सोलोंथाइ गैयाबा गिदिर मानसि जों सावरायनो हाया सोलोंथाइ गैयाबा आखु गियान गैया आरो सोलोंथायाइ जायफोरा गैया बिथांमोना दिनै गोबांखिनि दुखु खस्थ' सहायनानै बा गोबांखिनि माने खोमसिनि लामाजों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो
दा सोलोंथाइयानो जोंनि गियाननि फुंखा बे सोलोंथाइखौ जोङो जायनो लानो हादों दिनैनि दिनाव बेसे माने ओ संसाराव गावनि गोसो बायदियै एबा थांनानै थानो हादों बे खोथाखौ जों बुंनांगोन
औ औ औ
अ सोलोंथाइखौ जोङो गोबां बिथिंजों जोङो लानो हायो जेरैहाय जोंहा सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि दङ। जेरैहाय जोंहा ओ फरा बिजाबनिफ्राय सोलोंथाइ लानो बायदिसिना ओ मेसिना मेसिनारि बा इन्सट्रुमेन्टफोरनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय आरो जोंहा कम्पिउटारफोरनि सोलोंथाइ लानाय बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै मोननो हायो आरो। सोलोंथाइ जायहा थायो बेनो दिनैनि दिनाव गावनो गाव मावनानै मावना जानानै गावनि आथिङाव गावनो गाव गसंनो हायो।
औ औ
दिनै जोङो लेखा फरा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बायदिसिना जुदि आखाइनि खामानिनि जुदि सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो माने संसाराव एबा संसार जानायाव थांना थानायाव जोंहा ओ माने ओ एसे इजि जायो एबा
औ औ
दिनै जोङो लेखा फरानिफ्राय सोलोंथाइ लानानैबो जुदि कम्पिउटारनि जुदि सोलोंथाइ लायोबा बा गारि बायदिसिना फाहामनायनिमंतंढढंढंढ सोलोंथाइ लायोब्ला बा इन्सट्रुमेन्ट बायदिसिना फाहामनायनि सोलोंथाइ लायोब्ला गारि सालायनायनि सोलोंथाइ लायोब्ला हयथ नोंथाङा जिउआव मायबा मोनसे साख्रि नङाब्लाबो गावनो गाव खामानिफोरखौ मावनानै माने न'खरखौ दैदेनलांनो एबा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हागोन
औ औ
दिनै आ गदोर गेदिर गुनि गियानि बिथांमोनहा बुङो जोंनि सिगाङाव सोलोंथाइनि खोथा सोलोंथाइखौ लानांगौ गासिबो सोलोंथाइ नङाब्ला दिनैनि दिना खाना सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव दावगा दावबायहैनो हाया खायसे मानसिजों जों रायज्लायनो हाया जोङो जुदि गुबुन मोनसे जायगायाव थां अब्लाबो जोंनो सोलोंथाइ एबा लेखा फरा रोंनायखौ नांगौ लेखा फरा रोंनो नांगौ मानो होनो बा बै जायगानि बागै जिबायदि हयथ' लिरनाय फरायनाय जै जायगानि जायगानि बागै जों मोनथिनाय बैफोर गासैबो माने सोलों इनिफ्रायनो जायो बेखायनो बुंदों सोलोंथाइ जुदि गैया अब्ला जिउआ माने खोमसि
औ औ
खायसे खामानिखौ जोङो सोलोंथाइ गैयाबा मावनो हाया आरो दिनैनि दिनाव नोङो आबादारि जानोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन
औ औ
फालांगि खालामनोबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन ओ बबावबा जोङो दावबायहैनो गारि सालायनोबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन जिुकुनु खामानि गिबियावनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन
औ
दा सोलोंथाइ होनना बुङोबा बेनो आरो जाय सोलोंथाइया जोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन जाय सोलोंथाइखौ जोंङो लायोब्लासो जिउआव जोंङो थांना थानायनि राहाखौ मोनो होननानै बुंनांगोन आरो
औ औ
नोंथांनिफ्रायबो सोलोंथाइनि बिसय एसे मोनथिनानै लानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
सोलोंथाइनि बिसय एसे फोरमायना होनोसै नोंथां
औ औ औ
सोलोंथाइ गैयाबा सुबुं जिउआव गोबां रोखोम खोमनि जेंना सोमजियो ओ माने सोलों हथाया मोनसे सुबुंनि मोनसे सोरां होग्रा बाथि होननानै जों बुंनानै बुंनो नांगोन बे गैयाबा जिउआव माने खोमसि खोमसि जायो सोलोंथाइ गैयाब्ला मोजां खामानि मोजां जब बायदिसिना आरो जेरै जोंनि रांखान्थियारि जेंना बेफोरनि बेनिफ्राय जों जोबोर गोजानाव थानांगौ जायो आरो माने मोजां मोजां सोलोंथाइ थायोब्ला जों माने गावनि गावनि जिउ खुंनायफोरखौ एसे सहसाव
औ
सहसावनो आवगायलांनो हायो
औ नंगौ
खामानि एबा साख्रि मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ
नंगौ नंगौ
सोलोंथाइखौ जों माने जोंनि समाज जोंनि लोगो बा
औ
जोंनि जायगानिफ्राय लानो दि आरो माने गुबुन गुबुन जायगनि फ्राय गुबुन गुबुन सोलोंथाइ जों लानो हायो बुथुमनानै आरो सोलोंथाइ गैयाबा जोंङो मानसिया जोंनि सुबुं जिउआव गोबां मोजां आरो गाज्रि बेफोर साननायफोरखौ माने मोजांङै माबानो मोजांङै फोरमायनो हाया जों मोजांङै बुजिनानै लानो हाया सोलोंथाइ गैयाब्ला आरो सोलोंथाइ थायोब्ला मानसिया एसे खैफोद आफोद आरो जानाय लोंनायफोरनिफ्राय माने मो माखौ मो जायोब्ला मानसिनि जिउआ मोजांङै थांना थानो हागोन माखौ माखौ लोंङोब्ला मानसि सिया एसे मोजांङै थागोन बेफोर बेफोरखौ बे फोर सोलोंथाइ थायोब्ला बेफोरनिफ्राय माने जों जोबोर रैखाथि मोननो हायो। आरो
नंगौ नंगौ
जाय जायगायाव आरो जा जाय जायगायाव एबा जाय हादोराव सुबुंफ्रा सोलोंथाइ गैया बै समाजाव जौ गानायनि मोन से लामा नुहुरा आरो दानि जुगाव आरो दानि जुगाव सोलोंथाइया जोबोर गोनां माने
उम नंगौ
सोलोंथाइया जोंनि निजेनि मान सिनि आखु आरो बायदिसिना मोजां बेफोरखौ फोरमायो आरो
नंगौ नंगौ थारैनो ओ नोंथांङा जे बुंबाय गासैबो सैथो खोथाखौनो बुंदों। सोलोंथाइनि बागै गुवारै फोरमायनानै होबाय आ दा बे समाव जोंङो सोलोंथाइनि आयदाखौ लानानै जि राव लाय रायलायबोदों बे समावनो आं आरो फंनैसो जि आंनि गोसोआव ओ सानखां दि एबा ओ सोमजिफैदों बेखौ आं फोरमायना हानि मानो होनना बुंङोबला दिनै जोंङो फंसे बाथ्राखौ बुंलांदों जोंहा गोबां माने। जोंनि फोरोंगिरि बा बायदिसिना बा गेदेमा बिथांमोना बुंदों बुंङो बे सोलोंथाइयानो गावनि गासिबो बे सोलोंथाइ जुदि थायोब्ला सोलोंथाइ जुदि थायोब्ला ओ मानसिया ओ जेबो गाननाय जोमनायजों देलाय लायनांङा सोलोंथाइ थायोब्ला सोलोंथाइ थायोब्ला माहोनो मानसिखौ माने मोजां नुयो साफा नुयो सा सिखोन नुयो आरो जाय मानसि मानसिया सोलोंथाइ गैया बे मानसिया नों हाजारखि दामि दामि नों जुथा गान गस्ला गान लंपेन्ट गान देलाय थेवब्लाबो माने मा बिसोरखौ मोजां नुवा
औ औ
बिदि आरो खोथाया जेनेबा जाय बिथांङा खिन्थु सोलोंथाइ दोंङो जाय बिथांङा सोलों सोलोंथाइयाव मोजां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लादों बिथांखौ मोजां द्रेस गानलायलायनांङा देलायलायनांङा बिथांखौ ओरैनो मोजां नुयो खार'ना बेनो बे बुंनायनि जाहोना बेनो बेनि सिंङाव आरो गोबां खोथा था हाबनानै दंङ जेनेबा आरो बेयाव बेखौनो बुंनो थांदों जे सोलोंथाइ लानाय लोगो नोंनि गोसो सिंनिफ्राय गासिबो माने सोरां जायो। नोंनि गोसोनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय हा सोरजोंबा रायज्लायनाय फोर गासैबो सोरां जायो सोरां जायो अब्ला मा नोंनि रायज्लायनाय नोंनि सोलोंथाइ लानानै जिबायदि रायज्लायनाय जिबायदि नोंनि सनमान खालामनाय मान होनाय बरायनाय बेफोरखौ गासैखौबो मोजां मोनोब्लानो माने नोंखौ मोजां नुगोन एबा मोजां मोनगोन। बे बाथ्राखौनो बेयाव फोरमायनो थांदों आरो दा जोंङो नंगौ जोंङो जोंनो जिखिनि गेदेमा बिथांमोना बोसोन होलांदों सोलोंथाइनि बिसय गासिबो सैथो आरो बिथांमोननिफ्रायनो बिथांमोननि खोथाखौनो बिथांमोननि बिबुंथिखौनो खोनासंनानै जोंङो आरो गोबांखिनि गियान आरजिनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ खौमोनो
औ औ।
दिनैनि दिनाव बैफोर खोथाखौ मोनथिनानैनो गामि ओनसोलानो जा जियानो जा जोंनि न'खर
उम
हराव माने गावसोरनि गथ' गथायाइफोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि गारजेनफोरा मा खालामो सोलोंथाइ होनायाव मुखुब जायो।
औ औ औ
गोदोनि दिनाव गोबां न'खरावनो जोंङो जाम्बा जाम्था सोलोंथाइ गैयि बायदिसिना मानसिफोरखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि बेलायाव बा आथिखालनि समाव जोंङो बिदि थासारिखौ जों नुनो मोना मानो होनना बुंङोब्ला गावनि बिमा बिफाया हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो बोथिसे जायालाबासिनो थानानैब्लाबो गावनि फिसा फिसौखौ गथ' गथायखौ सोलोंथाइ खौ होनो थाखाय माने नाजाथारो आरो
औ औ
दिनै ओ जोंनि गेजेराव जोंनि आगोलनि बोराय बुरै एबा आगोलनि जिखिनि लेखा फरा रोंङै बिथांमोननि गोसोआव बे मोनसे साननाया जाखांफैबाय दिनैनि दिनाव जे जोंङो लेखा फरा रोंङाब्लाबो जोंङो लेखा फरा रोंङैनि थाखायनो दिनै बेबायदि गोरिब जानांदों दुखिया जानांदो। जों लेखा फरा थानायमोनब्ला बेफार फालांगि खालामनानैब्लाबो जोंङो संसारखौ जानो हागौमोन न'खरनि खरसफोरखौ दिहुननो हागौमोन नाथाय सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जों दिनै बेबायदि गोरिब जानांदों बे खोथाखौ साननानैनो दिनैनि बिमा बिमा बिफाफोरा गाव। गावसोरनि गथ' गथायखौ जेन गावसोर बायदि जाम्बा जाया बा सोलोंथाइ गैयै जाया बेखौ नोजोर होनानै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नंङा
औ औ नोंथांनिफ्राय ओ बेखिनि गुवार बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ औ थारैनो
गोजान मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथांनिसिमबो
औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै जों
अ बुंजायो नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनाबो आंङो जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों नोंथांङा जिखिनि बिबुंथि लाखिदों आं जोबोदखिनि गोसोखौ गोजोननाय आरो बे समाव आंङो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय फिन खेबसे जासिहरबावनानै आरो उननि समाव नों खौ जुदि लोगो मोनोब्ला बेबायदिनो मायबा मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो मोनबावगोन होननानै। आंङो मिजिंथिबाय ना मा बुंङो नोंथांङा?
नोंगो जों उनाव गोबारै सावरायबावगोन
औ औ दे बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां